हेल' नोंथां
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे होग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजान हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ' ना नोंथां
औ दासान्दि आं मोजाङैनो दङ'।
आङो नों थांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों आङो नोंथां नियाव मोननैसो सोंथि सोंनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ।
आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओं
औ नोंथाङा ओ जोंनि बर' रावनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुं फोरनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। बर' राव होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो बयबो हारियानो मोनसे गावबागाव राव थायो नङा होमबा नोंथां? औ बयबो हारियानो मोनसे गावबागाव राव थायो जेरै जों बर'फोरनि उम बर'फोरनि रावानो जाहैबाय बर' राव। नानै जों मिथियो। जिब जिरातनि गेजेराव मानसियानो जौसिन आरो। देरसिन जायगा आवग्रिनानै दङ होननानैथ' नोंथाङा मिथिखायो। औ मानसिया जिब जिरातनि देरसिन महरै बे मुलुगनि बिखायाव सानथ्र'हायै गोबां नेरसोन खालामगासिनो दङ। बेफोर दोनलांनाय नेरसोन फोरनि मादाव रावाबो मोनसे। नोंथाङा बुजिदों ना? औ मानसि या समाज लानानै ज'यै थायो गामि बायदिसिना बेफोरबायदि गामि समाज लानानै ज'यै थायो बे समाजाव थानानै गावजों गाव ओ गावजों गावनि नि उम रावखौ जेनेबा फावखौ बुजिलायनो थाखाय जोंनो रावनि गोनांथि जायो होनना थ नोंथाङा मोनथिखागौ
औ मिथिगौ औ।
बर' राव होननानै बुङोब्ला गोदोनि मुगायाव बर' रावा जोबोर गोलैसोनानै थानायमोन होननानै जों मोनथिनो मोनो। दानि गायाव जोङो रावखौ जौगा खांलांनाय आरो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। राव होननानै बुङोब्ला जों मा-माखौ मिथियो? राव होननानै बुङोब्ला जों जेरैबायदि बुंनो हागौदि मानसिया गावनि गोसोनि साननायखौ मालायनि सिगाङाव फोरमायथिनो खुगानि गारां जथ्रजों जाय सोदोबसिनि थानाय रिंसारथिफोरखौ गारांबोयो बेखौनो राव होननानै बुङो मानसिया बेे राव जों दैमाजों रुजनो हागोन गौ बोहैथि दैमाया जेरै समनि लोगो लोगो गोदान लामा गोदान फेंखा एबा मुस्रि लानानै बोहैलाङो बिदिनो मानसिनि रावाबोस सम जायगा एबा समाज लानानै गोदान महर लाबोदों दालाइ फेंखा जाबोद दों दै लांदों एबा गुवारनिफ्राय गुवार जालांदों नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ उम गुबैयै बर' राव होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव ओ जों गावबा गावनि बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय बेफोरबायदि बेखौ बुजिनो थाखाय रायलायनाय जोंनि बे हारिमायारि रावखौनो जोङो बर' राव होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां औ दानि मुगायाव बर' रावा जोबोर गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव दावगालांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बर' समाजाव गोदो गोदाय जोंनि बर' रावाव बर' राव बर' हांखोजों जोङो लिरनो मोनामोन नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ जानांगौ
औ मिथिगौ औ
बर' बर' राव बर' नि जायनि ओ जों जोंनि बर' रावखौ आगोलावहाय लिरनो मोनामोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो ओ गावबा गावनि बर' राव जों जोंनि बिमा राव बर' रावजोंनो जोङो लिरनो मोनदों फरायबोनो मोनबोदों दानि मुगायाव जोबोद जौगाखांनायखौनो जों नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो नोंथाङाबो जोंनि बर' रावखौ लानानै मा सानो एबा दानि मुगायाव माबायदि जौगाखांला गा जौ खां लांगासिनो दङ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बर' रावखौ जोङो गोदो जोङो फरायनायावनो जा सोलोंथायाइयावनो दा जोङो बर' रावखौ गोदो जों एसेबां बाहायनायखौ नुनो मोनामोन औ जों सोलों थाइ लानायफोरावबो ओ गोदो जोङो बर'फोरखौबो गुबुन ओ गुबुन बिजोङाव जोङो फरायनायखौ नुनो मोनोमोन
औ औ नंगौ नोंथां
रावफोरनि बिजोङाव जोङो फरायनायफोरखौ जों गोदो बा सिन नुनो मोनोमोन ओ नाथिखालाव ओ आथिखालाव जोङो ओ बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै गोबां ओ सुबुंफोरानो आथिखालाव बर' बिजोङाव फरायो आरो जोंनि बर' रावखौ गोजौ थाखोआव ओ जौगा होनो थाखायनो
औ
जोङो बर बिजोाव फरायनायखौ जोङो ओ आथिखालाव गोबां नुनो मोनो
औ
ओ बिदिनो ओ बर रावनि गु दि महर आरो जौगानायनि ओ सोमोन्दै आङो एसे बुंनो सान्दों ओ बर हारिनि मानसिफोरा ओ जाय रावखौ रायज्लायो ओ बेनो बर राव होननानै जोङो मिथिनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
राव होननानै जों मिथियो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
साइन तिब तिबेतन रावनि मोनसे दाालाय राव होननानै जों मिथियो ओ सायना तिब बेटन रावनो बुहुमाव इण्ड इउरपियान रावनि उनाव नैथि जायगा मोनदों होनना माखासे ओ बुंथिगिरिफोरा बुंनाय खौ जों ओ मिथिदों
औ औ नोंगौ
हवां ह आरो इयां सि कियां दैमा हायेनाव जोनोम जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों।
औ नेंगौ
बे रावनि दालायफोरखौ चिन थाइलेण्ड भुटान सा इण्डनेसिया सिया साहा सानजा भारत सिक्किम बायदिसिना जायगायाव थानाय मानसिफोरखौ रायज्लायनाय नुनो मोनो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो ओ बर सोदोबखौ जिदाइनजौ ब्रैजिद मायथाइयाव बियेडस हक्सन साहाबा गिबियै बाहायजेनदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों।
औ औ
इं इंराजफोरा गिबियै खृष्टान धोरोमखौ फोसावनो फैब्ला ओ बाइबेलखौ बर रावाव दानस्लायदोंमोन ओ बेनि नि अनगायैबो बर गामि गामि बर ओ खुगा मेथाइफोरखौ खनथुमना बिजाब लिरदोंमोन ओ होननानै मिथिदों आरो बर फरायसानि नि थाखाय फरायसालिबो गायसनदोंमोननो।
औ।
बिदिनो मिसनारिफोरनि गेजेराव ओ रेफारेन्सिनि एन्डेल मुङानो मुंख जाथावसिन। होननानै मिथियो मानोना बिथाङानो बर रावनि बागै रावखान्थि बिजाबखौ ओ जिदाइनजौ दाइन जिब्रै मायथाइयाव ओ एन आउट लाइन ओ ग्रामार अफ कसारि लेंगुवेजखौ ओ लिरो होननानै जों मिथि जादों आरो ओ बिदिनो ओ जोंनि ओ बर रावआ ओ जौगाबोदों आरो गोजौ थाखोआव जोङो ओ दासिम गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोना।
औ।
ओ
नो-नोंथांमोननि गामियावबो औ औ। औ नोंथां।
औ बुंलाय
नोंथांमोननि गामियावबो बर बिजोंजों फरायनाय फरायसालि एबा कलेज दङना गैया नोंथां?
औ दङ। ओ दायो बियो गोबां जाबाय आथिखालाव गोदोथ जोङो एस सेबां नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बर बिजोंनि ओ फरायसालि एबा फरायसालिमाफोर जों गोबां नुनो मोनो।
औ औ।
ओ जोङो फरायसालिमाफोरखौथ जोङो कलेजफोरखौ
औ।
बियो बारा गोबाव जायाखै
औ नंगौ नंगौ।
जानाया
औ।
जोङो ओ माबाखो फरायसालिफोरखौ जोङो गामि गामि ओ जोङो दानिया गोबां नुनो मोना बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नाथाय जोङो ओ फरायसालिमाफोरखौ एसेबां जोङो नुनो मोनाखै।
औ नंगौ नोंथाङाबो बर' बिजो बिजोंङाव फरायनाय फरायनो मोनबोदोंना?
औ आंबो बर' बिजोङावनो
औ औ। नोंथाङा गावनि बिमा रावजों फरायनो मोननाय माबायदि मोनदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ।
आङो ओ बिदिजोंनो बयबो जों बर'फोरानो अ बर' गावनि बर' बिमा रावजों फरायनो मोननानै जोबोर मोजां मोनो। मानोना बेयो खौ जोङो बावनो हाया जों जोनोम जाजेननायनि ओमफ्रायनो जोङो ओ बर' राव रायज्लायो बर' बिमा रावखौबो जोङो ओ थैजासिम जों बेखौ बावनो हानाय नङा आरो बियो आरो बियो जोबनानै थांनाय नङा जोङो ओ बेखौ अराय सम जों ओ लाखिनो नांगोन। ओ बर'नि बिमा राव खौ। बिदिनो जोङो ओ औ बिदिनो जोङो सोलोंथाइआवनो जा
औ।
थिंफोरावनो जा जोङो बर' राव। ओ रायज्लायनायखौ आरो जोंनि। ओ ब बर'बिमा रावखौ थांना थाहोनो थाखाय ओ जों गासैबो। नाजानांगोन आरो जों ओ गासै। बर'अ माहारिफोरानो जोङो ओ बर' राव रायज्लायनो। नांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना रायज्लायनाया समावबोथ' एसे गोबावानो जाबाय। ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथांजों सावरायनानै। जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ दे औ गोजोनथों।